हेलौ नोंथां औ नोंथां नोंथाङ खोनादों ना?
औ नों थां खोनादों
अ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथां आंबो नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथाङा दासान्दि माबोरै दङ?
औ नोंथां आं दासान्दि मोजाङै दं नोंथां नोंथाङा मा माब्रै दं नोंथां?
आंबो मोजाङैनो दं नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथांनो आङो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जादों नोंथांजों आङो मागोनि मो मागोनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नागिरदोंमोन।
औ नोंथां सावरायजागोन नोंथां
औ नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन
औ नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथांमोननि ओनसोलाव मागो दमासिखौ माबोरै फालिनाय जायो?
औ नोंथां ओ बुंनो हागोन जोंनि ओनसोलावहाय मा दमासिखौहाय ओ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। जेरै जोङो मागोआवहाय भेलांगुर बे लांगुरु सावनाय जायो जोङो बे लांगुरुखौ ओ बिदिनो ओ जोङो न'नि फेलांगुरबो बानायनाय जायो आरो मोनसे फेलांगुर ओ खियाबो बानायनाय जायो।
औ
औ नोंथां आरो जोंनिया ओ जि बेेलांगुरु साव ओ बे बेेलांगुरु सावनायनि ओ नाराखौहाय जोङो माइ हाखांनायनि उनाव जिथा बे नारा जायो नारा महरै जोङो हा खान्दाखौ मोनो बेखौ जोङो बे नाराखौ जोङो हाना लाबोनानै जोङो सान्दुंआव दसे फोरानना दोनो जाहाथे बेयो मोजाङै राननानै थायो। आरो बेनि उनाव जोङो ओ मागो ओ मागोनि साननै सानथाम सिगाङावहाय जोङो बेलांगुरखौ ओ बिदिनो खालामना दोननाय जाखायो जेरै जोङो फेलांगुर पखालामनो थाखाय जोंनो नारा नांगौ जों नारा बुथुमना दोनखायो आरो जोंनो औवा नांगौ बेेफोर खौ जोङो औवाफोरखौ दाननानै मोजाङैहाय जोङो भेलागुरखौ खालामना दोननाय जायो। ओ बेबाय औ नोंथां। आरो ओ जोङो बे बेलागुराव नांगो जानाय जेरै औवा आरो थालिर थालिर बिलाइ गोरान राननायखौ नांगौ जायो। आरो बेबायदिनो जुदि ओ सोराबाद थाय नारा लायाबाथाय जोङो जिगाबफोरखौबो होनाय जायो। बेबायदिनो भेलागुरखौ खालामनाय जायो आरो जोङो ओ मागोनि फाष्ट खालि जोङो भेलागुरखौ फुङावनो उथिनानै सावनाय जायो ओ बिदिनो गोदो गो दायनि फोथायनाय बायदिब्ला जोङो फुङावनो सिखारनानै दुगैनानै ओ जोङो भेलागुरखौ सावनांगौ जायो सावनांगौ मानोना जोङो फुङावनो सिखार ओ फुङावनो उथिनानै जोङो दुगैयाबाथाय दाउखा नुबाथाय ओ माने दावखा जायो होननानै गोदोनि ओ गोदो गोदायनि सुबुंफोरा बुङोमोन नाथाय दानिया बिदिखो बाय एसे खम नुनो मोनबाय।
औ नोंथां।
औ नोंथां आरो ओज बे सानखालिहाय ओ जोङो ओ गोदोरखौहाय खुलुमनाय जायो उन्दैफोरखौहाय अननाय जायो बेबायदिनो जोङो ओ बाथ थौवावहाय आलारि बाथि सावनानै जोङो बेबायदिनो आरज गाबनाय जायो। बा जोङो बेबायदिनो ओ गोदोरफोरखौहाय ओ जोङो खुलुमनाय लानो खुलुमनाय जायो। आरो लोगोसेनो जोङो ओ बेदि ओ बे मागोआवहाय जोङो मागोनि से खालाराव जोङो बिदिनो खाना जानाय जायो ओ बि दिनो गोबां सुबुंफोरा खाना जानाय जायोबा जोङो न'खर-न'खरबो बेबायदिनो खाना जानाय जायो जेरै जोङो ना बेदर जखाय सेरेब उम बेफोरखौहाय जोङो ओ खाना जानाय नुनो मोनो आरो ओ बेबायदिनो खाना जानायाव बांसिनानो अमा बेदर ओ लकेल दाउ हांसो बायदिफोरखौहाय बयलार बाय ना बायदिफोरखौहाय जानायखौ जोङो बांसिन ओ जाबोनो मोनदों बा जोङो नुनो बांसिन मोनो। बेबायदिनो ओ बेबायदिनो जोंनि ओ जेरै जोङो मागो दमासि होनबाथ' आरो ओ गोदोरबा ट्रेन जाबाय जों मागो दमासियावहाय फिथा सावनाय जायो। बेबायदिनोहाय जोङो फिथाफोरखौबो ओ बेबायदिनो बावनाय जायो आरो लोगोसे जोङो ओ गोथै सुबुंफोरनोबो ओ बे फिथाखौहाय ओ बावनाय जायो मानोना बिसोरबो बेबायदिनो ओ लुगैयो बेनि थाखाय जोङो माने ओ बावहरनाय जायो। आरो जोङो फिथा खौहाय बायदि रोखोमनि खावनाय जायो जेरै जोङो थावनि फिथा एन्थाब ओ हु-हुगुमा बा लावदुम फिथा आरो लारु नालेंखरनि लारु सिबिंनि लारु आरो बा मिथाइ गुरु लगायनानै सुजिनि लारुफोरबो जोङो बानायनाय जायो आरो हासुं फिथा खौबो बानायनाय जायो। बेबायदिनो जोङो ओ थावनि फिथा बानायनो थाखा थाखाय जोंनो माइब्रा माइरंनि गोनां जायो जेरै माइब्रा माइब्रु आ बिदिनो नल माइब्रा दङ जोसा माइब्रा दङ बेबायदिनो मोननै मोनथाम ओ मुंनि माइब्रा दङ। आरो जोङो हुगुमा फिथा बानायनो थाखाय जोङो माथा माइरं नांगौ जायहा आदथा गैयै माइरं बेनि थाखाय जोङो बेफोरखौ न'नि माइरं ओ न'नि गायनाय माइरंखौ जोंनो माइरं गोरलैखौ नांगौ जायो होमबानियासो बे फिथाइआ एसे गुरैसिन जायो जानो मोजांसिन जायो।
औ नोंथां।
आरो ओ जोङो ओ बे माइरंफोरखौहाय जोङो ओ खायफा खायफायाहाय ओ बिदिनो न'आवनो थाखानाय बा न'आव गायनाय माइब्राखौहायो सावनाय जायो बा खायफायाहाय माइ माइ बा माइरं गैयिफोराहाय हाथथाय बाजारावहा हाय बायनानै लाबानै ओ बेबायदिनो खावनाय जायो आरो जोङो औ नोंथां आरो हुगुमा फिथा बानायनो थाखाय जोंनो बेबायदिनो माथा माइरं नांगौ। बे माथा माइरंखौहाय जोङो हरसे सोमना दोननानै फुङावहाय जोङो माइरंखौ मोजाङै सुना ला ओ फिल्टारनि दैजों मोजाङै सुना लानानै जोङो ओ बेखौहाय ओ दिंखि एबा उलाखौ देनाय जायो आरो खम समावनो ओ खम सम नांगौ जानानै जोङो देबाथाय जोङो मेचिनावहाय बा ग्रेन ओ ग्रेन्डार मेसिनफोरावहाय जोङो देनाय जायो। आरो जोङो बेखौ देखांनायनि उनावहाय जों जिथा बेखौ सावनो लायो जोङो ओ हुगुमा फिथा सावनो थाखाय जों ओ दै गुदुं नांगौ जायो जेराव जोङो दै गुदुंखौ फुदुंना होनाय जायो बेवहाय दै गुदुङा गोदौहोनो नांगौ आरो जोङो ओ बिबायदिनो जोदौफोरावबो खावनाय नुनो मोनो बेबायदिनो जों जदोआव खावनो गोनांबाथाय मोनसे खुरै लानांगौ आरो जोङो बे ओ औ नोंथां बे फि फिथा गुन्दैखौहाय जोङो मोजाङै ओ नाना लाग्रोनांगोन ओमफ्राय जोङो दैखौ एसे सारसो सारसो बेखौ होनानै जोङो ओ बे माइरं सालिग्रा सानद्रिआव हाय जोङो रु ओ बेबायदिनो बेखौ ओ एसे ओ हुख'नानै हुनानै जोङो बेखौ एसे रग' रग'यै दोननाय जायो मानोना बेयो एसे ओ थाबथानाय बायदि बेनि उनावहाय जोङो बेखौ खुरैयाव लाना खुरैबा खान्था गिलिबाव ओ खुरैबा थेग्रा गिलिबावहाय लानानै जोङो बेखौ फ्रि फ्रि सारना होनाय जायो बे माइरंखौ बे फिथा गुन्दैखौहाय आरो बेनि उनावहाय जोङो ओ जेरै जोङो सिबिन बा नालेंखरनि बानायगोन बा जोङो नालेंखर होनानै जोङो नालेंखर उननानै जोङो बेखौ बानायनाय जायो बेनि उनाव ओ बेखौ जिथा बेयो आबुं जायो अबानिया जोङो बेखौ हिस्रि हिस्रि माथानि हिस्रि लानानैहाय जोङो बेवहाय होनाय जायो। बिदिनो बेबायदि ओ हुगुमा फिथाखौ सावनाय जायो। बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा फिथा ओ सावनाय जायोबा माागोखौ मााबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो मागोखौ फालिनो थाखाय गिबियावनो जोंनो जोङो बेेलांगुर खावनो थाखाय जोङो जिगाब बा नारानि गोनांथि जानानै फैयो।
औ नोंथां
बै जिगाब एबा नाराखौ जोङो दुब्लि एबा फोथारनिफ्राय जोङो लाना फैनानै बेखौ ओ माइहुं बायदि गोजौ औवाजों गोजौ लुनानै होनाय जायो नोंथां आरो फुङावनो सि जोङो बै भेलेंगुरखौ बानायनायनि उनाव फुङावनो खारनानै जोङो दुगैना लानानै जोङो न'खरसेयैनो गासैबो उथिनानै बै बैलागुर ओ बेलागुरखौ सावनानै ओ अर सायनाय जायो आरो जोंहा बे बेफोरबायदिनो गोदो गोदायनिफ्राय जोङो बुंनाय खोनायो जि बेलांगुर खावबाथाय जोङो ओ गोबां बाथ्रा बुंनायखौ खोनानो मोनो जेरैहाय ओ धुम बेलागुर मोसानि बिगुर बेफोर बायदि गोबां गोबां बाथ्रा आगोलनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो खोनानो मोनबोदों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो जोङो बै अरा जोबनायनि उनाव जोङो न'आव फैनानै जोङो ओ आलारि सोरांबाथाय आलारि बाथि सावनानै जोङो ओम आफा बोराइ बाथौखौ खुलुमनानै बिनि उनावहाय जोङो नखरनि बिमा बिफाया एबा गिदोर गोलाव गासैखौबो गासैनिफ्रायबो बोर लानानै जोङो बोर लानायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंथां
औ ओ बिनि उनावहाय जोंहा मागो होनब्लाथ' जोंहा फिथा सावनायानो फिथा सावनाय खौनो बुंजाखायो नोंथां।
औ नोंथां।
औ जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो ओ एन्थाब फिथा थावनि फिथा आरो हगुमा एबा लावदुम फिथा खावनायखौ नुनो मोनो आरो नालेंखरनि लारु बायदि बायदि फिथाफोरखौ खावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बै फिथाखौ हावनो थाखाय जोङो गिबियावनो माइरंनि गोनांथि जानानै फैयो माइब्रा माइरंनि ओम गोनांथि जानानानै फैयो आरो माथा माइरंनि गोनांथि जाना फैयो ओमफाय ओ थावनि फिथाखौ सावनो थाखाय जोंनो गिबियावनो माइरा माइ माइब्रा माइरंनि गोनांथि जानानै फैयो जोङो नांगौ जखानि नांगौ जखानि माइरंखौ लानानै जोङो मोनसे आयजेंआवहाय सोमना दोनना य बे माइरंआ रुयोब्ला जोङो दिंखि बा उलाराव देना लाग्रोनांगौ गिबियावनो
औ नंगौ नोंथां।
औ बिनि उनावहाय जोङो ओ बेखौ सारायाव थाव गुदुं होनानै थावा जेब्ला दुङो अब्ला बेखौ जोङो दैजों नानानै लाग्रोनांगौ गिबियाव सख्रि एबा सिनि होनानै उनावहाय जोङो थावनि फिथाखौ ओ बेखौ दाब्ला दाब्ला बानायनानै ए गिबियावनो लारु बानायना बिनि उनावहाय बेखौ एसे नारसोना होनानै दाब्ला महर बानाय माने बेखौ सारायावहाय थाव गुदुङाव गार गारना होनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
औ जेब्ला बियो गोज्जा जाहालागै जा गोजजा जाजासिम बेखौ ओ बेलथाय बेलथाय ओ एरना होनाय जायो बिनि उनावहाय, बे बिनि उनावहाय बियो मोनो ब्ला जोङो बेखौ बोखाङो।
औ नोंगौ नोंथां।
एन्थाब फिथा खावनो थाखाय जोङो बेफोरबायदिनो एखे रोखोमैनो नांगौ जखानि माइरंखौ दैयाव सोमग्रो ओ सोमना दोननानै बि ब्ला बेखौ बिनि उनावहाय जोङो बे खौ हावनो थाखाय टावा बा साराय गुदुंखौ सारायखौ गुदुं खालामनानै बे बै माइरं गुनदैनिखौ दै सारस्रिनानै न नङा नोंथां ओ दैजों खौ गोरानैनो बेहाय होनाय जायो। आरो बैयावहाय खायफाया सिबिं बा खायफाया नालेंखर होनाय जायो। दैखौ होनायनि उनावहाय जों बेखौ बेलथाय बेलथाय बिदि लारु ओ लाव दाब्ला महरनि होनानै बेखौ बेलथायनानै बिबदिनो एन्थाब फिथाखौ खावनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां। औ नोंथां। बिदिब्ला जोंना समाबो जाबायमोन नोंथां।
औ नोंथां दे बिब्दिब्ला नोंथां।
गोजोनबाय औ नोंथां। दे बिदिब्ला नों औ।